हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना? खोनादों नान
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेल' हेल' औ नोंथां औ खोनादोंना?
खोनाबायदे नों
औ औ। नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि दों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ आं नोंथांनाव सों दों बैसागु मोसानायनि फारसे नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमायलाय। औ दे बैसागु मोसानायाव मोसानायखौ माबादि मोसानाय जायो। बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमाय।
बैसागु मोसानायाव जों बयबो ओ जोंनि ट्रेडिसनेल द्रेस खौ गाननानै जों बयबो गाजा गोमजायै मोसायो। आरो बयबो लोगोसे ज' ज'नो गामि गामि थांनानै
आ गामि गामि ओ रंजाखुसियै मा ज' ज' बोराय बुरै गथ' गथायनो जमा जमा मोसायो आरो।
उ ओ बैसागु मोसानायाव ओरैनो मा मा दामजुफोरखौ लायो नोंथाङा मुंफोर खोबुं खोन्थालाय।
उम दामजुआथ' जों ओ आं बारारै दामफेरा नाथाय ओ दामग्राफोरनिखौ नुयो आरो मा जोंनिया बर' ट्रेन्सलेसन आव खाम सिफुं जथा
औ औ
आरो हा हारिमुनियाम ना मा बुङो? थरखा ओ बिदि लानानै मोसायो
औ औ ओमफ्राय। थरखाखौ ओरैनो माजों बानायो नोंथां
थरखाखौ ओ औवा औवाजों बानायो।
औ औ औ औवाजों औ जाथि औवा ना बुरखा औवा नोंथां।
बुरखा औवासों बानायो।
औ औ औ औ
बिदिनो
औ
ओमफ्राय खामबो होनदोंमोन नामा नोंथाङा खाम दामजु औ औ औ खाब खामखौ माजों बानायो ओरैनो नोंथां?
खामखौथ' आं बारा ओरै बारा मोनथिफेरा नाथाय ओ नुनायबाय साबा ओ बेखौ मैसोनि ना मोसौनि बिगुर
औ औ औ औ औ औ नंगौ
ओ दंफांजों ओं दंफांजों बानायो आरो
औ औ औ
बेखौथ' बारा आं बुंनो हाथ'ला
औ औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा सिफुंबो होनदोंमोन नामा सिफुंखौ लायो होननानै औ औ बेखौ माजों बानायो आरो बेवहाय बेसेबां गुदुं थायो नों थाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो
बेवहाय सि-सि-सिफुंङा औवाजोंनो बानायो। आरो बेवहाय ओ मोन मोन स्नि जानो हागौ मोन स्निनि मोन स्नि गा गुदुं थायो।
औ
दामफेराखै नालाय आं बारा ओरै नायसनासै
औ आरो बेनि अनगायैबो बैसागु मोसानायाव जा हौवा हौवाफोरनि गाननाय आरो हिन्जावफोरनि गाननानै मोसानाय बेनि फारसे नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना माबादि गानो।
औ हागोन
औ औ दे खोन्थालाय
बेयाव हौवासाफोरा गाम सा आर'नाय आरो आर'नाय जि जोमो ओ सि माने मा बुंगोन बेखौ खसाब आर'नाइ खसाब गानो फालि माने गानग्राया जोमग्रा जेरै ओ सार्कफोर थायो बेफोरखौ आर'नाइजों बानायनाय बेखौ गानो आरो हिन्जावसाफोरा अम दख'ना लांगा दख'ना आरो आर'नाइ आरो बायदिसिना ओ मा बुंगोन खेरा गंगोना ना मा ना माबा बुङो बेफोरखौ गानो। औ औ बाराथ' ओरै मुंफोरखौ
औ औ-औ नंगौ ओ ओन सोलफोरावथ' जों गोबां बैसागु मोसानाय नुयो गामि- गामि गामिनि अनगायैबो जोंङो गुबुन गुबुन जायगायाव मोसाहैनायखौ जों नुनो मोनो मोनो
औ औ नोंथां नुयो
औ औ-औ थारैनो नोंथांङाबो आंखौ माबाफोर सोंनो नामा
औ सोंनो सोंनो हागोन आं ओ नोंथांखौ फरायनायनि बागैनो सोंनोसै ना मा बुंङो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना?
औ फरायनाय फरायनाय माने सोलोंथाय नङा होम्बा नों थां औ औ-औ सोलोंथाइ सोलोंथाया थ' सासे सुबुंनि गोनांथार नंङा होम्बा सोलोंथाया सासे सुबुंनो सासे सुबुंङा थांना थानो थाखाय थाखाय सोलोंथाइ लानाया गोनांथार। सोलोंथाइया ओरैबाय दि जेराव बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि साख्रि मावनायावबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि। जाय थिग बेबायदिनो बायदि बायदि थांना थानायाव जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि
सोलोंथायानो
औ औ दा सोलोंथायाव जोंनो गुरुनि गोनांथि जायो नङा होम्बा बेवहाय गुरुनि गोनांथि जायोब्ला जोनोमनि उनाव जों सोलोंथाइ लानो गोनां जायो बेवहाय जोंनि गिबि गुरु एबा फोरों गुरुआनो जाहैबाय बिमा बिफा नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औ बिमा बिफाया जोंनि गिबि गुरु फोरोंगुरु जायो बेनि उनावसो जों जा फरायसालियाव फरायनो थांङो बेनि उनावसो जोंङो फरायसालिनि फोरोंगुरुखौ फोरोंगिरि महरै जों गुरु मानिना लायो। नङा होम्बा।
औ नोंथां नंगौ
बेवहाय जोङो फोरोंगुरुखौ मान होनांगौ आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनां‌ गौ थिग बे गियानफोरा थायोब्लासो सासे मोजां फरायसा होननानै एबा मोजां सोलोंथाइ लागिरि फरायसा होननानै जों गावखौनो सिनायथि होनाय नंगौना नोंथां दा जों सासे मोजां सोलोंथायारि फरायसा जानोबा जों मोजां खामानि मावलांनांगोन मोजां बाथ्रा बुंनांगोन
औ औ औ
खौ फोरोंनांगोन औ रोंनाय रोंनायखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनांगोन नङा होमबा थिग बेबादिनो दा जिउआव गोबां दावगानो थाखाय जोंनो बायदि बायदि रोखोमनि गियान आखल आखुनि गोनांथि जायो दा बेफोर गियान आखल आखुखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हायो एबा गांसे बिजाबनि गेजेरजों जों गियानफोरखौ मोननो हायो नंगौना दा औ औ दा बेवहाय औ औ खोनादों नोंथां उम मा बुंदोंमोन नोंथाङा औ औ औ
नागिरदोंमोन नोंथां बुंनो हागोन ना नोंथाङा? बेयो सोलोंथाइनि बागैनो मा बुङो जों गिबि गिबि सोलोंथाइखौ बबेनिफ्राय मोनो नोंथाङा
औ जों गिबि गि औ औ औ जों गिबि सोलोंथाइखौ आं ओरैनो बुंनो सानो आंनि बादिब्ला जों गिबि सि सोलोंथाइखौ मोनो बिमा बिफानिफ्राय बेनि उनाव जोङो मोनो गुदि फरायसालिनि फाय जों मोननो हायो बेनि उनाव थायो जोंहा गेजे गेजेर फरायसालि थायो बेनि उनावहाय जोंहा थायो गेजेर फराय गोजौ फरायसालि थायो। बेनि उनाव आरो गोजौनि उनाव आरो गोजौसिन गोजौनिफ्राय गोजौसिन सोलोंथाइखौ जों लालांबाय थानो हायो। आगान बा आगाननिफ्राय आगान आगानसेनिफ्राय आगान ओरै दा नोंथांखो आं नों थानायाव आं मोनसे सोंथि सोंनि?
औ औ सोंनो हागोन नोंथां औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
ओ सो ओ सोलोंथाइ लानाय सु समाव खासे सासेस फरायसाया माबा निसा जातिय' बुस्थुनिफ्राय बेसेबां गोजानाव थानांगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां। सासे ओ फरायसा फरायसाया सोंदोंमोन ना नों थाङा
औ औ
साया सोंदोंमोन ना नोंथाङा अ सासे फरायसाया ओ सोलोंथाइ लानाय समाव ओ जोबोद गोजान थानांगौ निसानि निसानि गोजानाव माने ओ निस ब्ला जाय फरायसाया निसा लायो बि बिसोरो ओ निसानि फारसे गोसोबोहो ओ बोबाय थायो आर ओ निसा बांद्रायै निसा लानायल' ओ फरायनायाव गोसो गैयि जायो आरो निसानि फारसे जोबोद ओ इखि ओ मा बुङो? लोगोफोराबो ओ ओं इसा होबाय थायो आरो लोगोफोराबो लोगोफोरखौबो मोजाङै बासिना लानो रोंनांगौ। सोलों ओ बि ओ औ माबा ओ लो मा बुङो? ओ लोगोफोरबो मोजां बासिनो ओ
औ औ
खोनादों नोंथां हेल औ ओ ओ
खोनादों
ओ खोनादों नोंथां औ थारैनो नोंथांजों सावरायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम साबायखर गोजोन्थों नोंथां
रायलायना अ गोजोनथों